खुलुमबाय नोंथां गोजान मोनाबिलिनि हामलायनायखौ जासिहग्रोनाय जाबाय नोंथांसिम।
नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जा जासिहरबाय नोंथाङा जेनेबा मानि सोमोन्दै राय्लायनो सानदोंमोन नोंथाङा
आं नोंथांखौसो सावरायग्रोगोन साननानै आं नोंथां खौ ओ बुंनो सानानै आङो नोंथांनाव सोंहरग्रोनाय जाबाय माबाफोर। आइदानि सायाव सावरायगोनबा सावरायग्रदो दे नोंथां।
औ औ जागोन जागोन नोंथां जेनेबा जोङो नोंथाङाथ' बुंलांबाय आङो आं माने जोंनि समाजाव लेखाया जों जोंनो माबायदि गोहोम खोख्लैयो एबा समाजा माबायदि सोलायो बिनि सोमोन्दै बुंनानै सानदों नोंथां
औ दे नोंथाङा आं नोंनि सावरायनायखौ खोनानो मोनोबा बिराद गोजोननाय मोनगोन दे
औ औ जागोन औ जागोन जागोन नोंथां। लेखा लेखाया जाहैबाय जोंनि मोनसे मा होनो समाज सोलायनायनि मोनसे गोनांथार आगजु एबा हाथियार होननानै जों मोनथिनो हायो। लेखाखौ जोंङो माखासे साख्रि लानो एबा माबा मोनसे आरजिनो थाखाय जोंङो सोलोंनानै लानाय जाया आरोना लेखा रोङोब्ला जोंङो माखा से बुहुमनि ओ गियान गियान एबा खौरांफोरखौ जों मिथिनानै एबा फरायनानै जोंङो गियानखौ आरजिनानै लानो हायो। लेखा फरायनायानो जाहैबाय जों लेखा फरायनानैनो जोंङो जोंनि समाज एबा जोंनि हादर एबा जोंनि बुहुमखौनो लासै लासैनो जोंङो सोलायलांनो हायो आरोना नोंथां लेखा फरायनायनि गेजेरजोंनो जोंङो मा जायो जोंनि माखासे जोंनि थांना थानायनि मोनथाय फरायनायनि मोन्थाय रायज्लायनायनि मोन्थाय सोमावसारनायनि मोन्थाय एबा मा होनदों नि मोनथाय बैफोरखौ जोंङो लासै लाैनो मोनथिनो मोनो आरोना। लेखा रोङोब्लासो जोंङो जों गावनि समाजाव सासे राफोद दैदेनगिरि एबा सासे गियानि सुबुं ओम मा होनो गनायथि खालामनानै लानो हायो आरोना नों जेनेबा आङो लेखा रोंनायनि गेजेरजों समाजारि सोलायनायखौ आं बुंलांनो सा सानदों आरोना नोंथां जेनेबा जेनेबा जोंङो ले खा रोंनायनि गेजेरजों जोंनि समाजाव मा माया सोलायबोनो हमदों बेफोरनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंनो सानबाय जेरै जोंङो लेखा रोंनायनि गेजेरजों जोंहा मा होनदों गोबाङानो जोंनि समाजाव सोलायबोनो हमदों आरोना जेरै गोदोनि समाव जेबायदि फोथायबोयोमोन एबा माबा मोनसे मा होनो फोथायनाय दंमोन बैफोरो लासै लासैनो जोंनि गेजेराव लासै लासै सानफा एबा सानफा लेखा रोंनायनि गेजेरजों एबा लेखा फरायनायनि सुबुङा सुबुंनि सुबुङा बांनायनिफ्राय बांनाय जानायनि थाखायनो जोंनि बे गोदोनि फोथायबोनाय एबा सानबोनाय बेफोरो लासै लासैनो गोमाबोनो हमबाय आरोना बिनि थाखायनो जों जोंनि थाखाय मा होनो लेखाया जोबोद गोनांथार होननानै जों साननांगोन आरो गनायनानैबो लानांगोन आरोना। जेनेबा आं बुंगोन गोदोनि समाव माबोरै जायोमोन होननानै होनदों नोंथां जेनेबा। गोदोनि समाव खोमसि फरायनाया जोंनि गेजेराव गोबां दंमोन जेरै जोङो मा होनो दायना जुग एबा माबा मोनसे मा होनो गोसोम जा दु एबा खाला जादु होननाय दङ बेफोरबायदिखौ जोङो बांसिन फोथायोमोन आरोना नोंथां आरो बैफोरबायदिया जाहैबाय लेखा रोङैनि जे गोदोनि समाव जाबोदोंमोन जाय मा होनो नंखाय बाथ्राखौनो एबा नंखाय नङि बाथ्राखौनो। फोलानानै एबा बानसावनानै माखासे मा होनदों दुखु खस्थ' स' होनाङो होदों होबोदोंमोन आरोना लेखा रोङैनि जाउनाव। बेफोरो नाथाय बेफोरो नाथाय दा लासै लासैनो सोलायबोनो हमबाय लेखा रोंनानै। रोंनायनि जाहोनाव बेफोरो माने। ओरैनो खुगा खुगानिफ्राय खुगा सोलिबोनाय एबा माबा मोनसेनि थाखाय जादों होननानै जोङो मोनथिनो मोनबाय आरो ना लेखा रोंनायनि गेजेरजों आरो बिदिनो दंबावो गोदोथारनि समाव जेनेबा ना हिन्जाव माहारिफोरखौ लेखा लेखा फरायनो होआमोन न'आवनो। खामानि मावनो होयो हो-होयोमोन आरो बिसोरो मा फोथायोमोन माने हिन्जाव हिन्जावफोरा माने गथ' खांनायाल खांनाय आरो। खामानि मावनाय न'खरनि माखासे हाबा मावनाय बेफोरो मा जाहैबाय बिसोरनि गुबै खामानि होननानै गोदोनि सुबुंफ्रा माने गोदोनि हौवाफ्रा माने। गोदोनि नख'रफ्रा गासिबो फोथायबोयोमोन आरो ना नाथाय बेफोर लासै लासैनो सोलायबोनो हमबाय आरोना नोंथां जेरै जोङो लेखा रोङोब्ला जोंनि समाजाव माखासे गोबां सोलायबोनो हमो जेरै जोंनि गेजेराव लेखा रोङैनि सुबुङा लासै खम जायो। आरो लेखा रोंनायनि गेजेरजों जोंनि जोंनि थांना थानायनि जिउ राहा लामाया आ इजिनि इजि एबा गोरलैनिफ्राय गोरलै जाबोनो हमदों जेरै हान्था-मेला आरो एबा इन्टारनेट मबाइल फन बेफोरनि गेजेरजों जोंनि। जोंनि सुबुं समाज आरो लासै लासैनो सोलायबोनो हम बाय आरोना आरो बेजोंनो बेजों लोगोसे दंबावो जेरै मा होनो लेखा रोंनायनि गेजेरजों बै सास्टेनेबेल एबा दोनथुमनाय बैफोरनि गियाना जोंनि गेजेराव फैदों आरोना बै सास्टेनेबोल होननानै बुङोब्ला जोंनि आ इयुन जोलै एबा फैगौ फैगौ जोलैफोरनो थाखाय दोनथुमनानै दोननाय जायोमोन आरोना गोदोनि समाव मा जायोमोननो नोंथां जेनेबा दिनैनो मोनबाया दिनैनो जानांगौ दिनै दिनैनो खामायबाय दिनैनो बाहायगारजोबनांगौ बैफोरबायदिया जोंनि गेजेराव दंमोन आरोना नाथाय दा मा जानानै फैदों होननानै बुङोब्ला बेयो जोंनि माखासे जे खनियारि संख्रि बैफोरो जों बाहायोबा बियो गोमालांगोन आरोना जोंनि जोङो माने सान सानसे नङा सानसे बे जोबलांगोन होन्नानै जों मोनथियो आरो बिनि थाखायनो जोङो बैखौ दोनथुमनांगोन आरोोना जोङो फिउचार एबा जोंनि फैगौ इयुन जोलैनि थाखाय जोङो बेखौ दोनथुमनानै दोननाय जोबोद गोनां। थार आरो गोनांथि जानानै फैदों जेरै जोंनि जोंनि गेजेराव जों मा होनो माखासे लेखा गोरों सुबुंफ्रा एबा बिगियानगिरि जोंनि बे लोंजाग्रा दै बेफोरबो बैफोरबो लासै लासैनो जोब लांगोन होननानै बुंदों बेनिखायनो जोङो मा होनो बेफोरबायदि दैखौ जोङो फिउचार एबा इयुन जोलैफोरनि थाखाय दोनलांनांगौ अ दोनलांनांगौ एबा जोङो थिनानै दोननांगौ आरो ना बेफोरो मानि थाखाय जानानै फैदों होननानै बुङोब्ला जोङो लेखा लोंनो रोंनायनि गेजेरजों जानानै फैदों आरोना नोंथा आरो गोदोनि सम समाव माखासे दङामोन जेरै सथिस सरि सावनाय जेरै फिसाइ थैयोब्ला मा जायो? बिसि बिसिखौ सावथारफानाय बेफोरबायदि जायोमोन आरो माखासे दौरि सिस्टेम दौरि सिस्टेमा जाबाय जोथोब हरनाय बैफोरो मा होनो फखा रोङै एबा जाम्बा सुबुंफोरनि गेजेराव जाबोदोंमोन आरो बे दंबावो। मोनसेया दंबावो चाइल्द मेरिज जेरै जों उन्दै बैसोआव हाबा जानाय माने उन्दै बैसोआवनो हाबा होनाय बैफोरो गोदोनि समाव जाबोयोमोन आरोना बैफोरखौ बैफोरो दा जोंनि गेजेराव लासै लासैनो सोलायबोनो हमदों बेफोरो मानि थाखाय जादों होननानै बुङोब्ला जोङो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों जोङो मा होनदों लासै लासैनो सोलायबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बिदिनो दंबावो जोङो लेखा रोङोबासो जोङो जोंनि सुबुं समाज एबा जोंनि मोनसे गामि एबा जोंनि मोनसे जिल्ला हादोर बेफोरखौ जोङो लासै लासै लासैनो फोसाबनायाव जोङो गोबां बिहोमा होयो होननानै जोङो सानदों आरोना नोंथां थां एबा जोङो मोनथिनो मोनो बेनि थाखायनो जों जोंनो थाखाय बे लेखा लेखाया जोबोर गोनांथार आरोना समाज दानायाव एबा समाज सोलायनायाव बे लेखाया गुदि एबा मा होनो मोनसे राहा लामा होननानै बुंनांगोन आर ना नों नोंथां बेनोसै आंनि बुंनाया नोंथांनिसिम नोंथाङा जेनेबा माबाफोर बुंनांनो सानदों नामा
औ नोंथां आं मोनसे आयदानि सायाव बुंनो सानदों दा बे आयदायानो जाहैबाय मा फालांगि दा जोंनि सुबुं समाजफोराव सुबुं समाजाव माबायदि मानसिफोरा सुबुं समाजा फालांगि खालामनानै जायो बिनि सायाव आं बुंनो सानदों बा फालांगिया माबायदि सुबुंनि जिउआव राहा होनो हायो बेखौ आं बुंनो सानदों फालांगि फालांगि होननानै फालांगि होननानै बुङोब्ला जोङो सुबुंफोरानो मा जोङो मोनसे फालांगि खालामनानै जानाय मोनसे गावनि जिउनि थांखि बा माखासे गावनि जिउनि खामानिफोरखौ जोङो फालांगिनि गेजेरजों सुफुंनो हायो होननानै जोङो बुंनो हायो फालांगियानो जाहैबाय मा जोंनि सुबुं समाजनि थाखाय मा मोनसे राहागिरि होननानै बुंनो हायो फालांगि खालामनायनि गेजेरजों फालांगिया जोङो मा गिदिर जा फिसा जा जोंङो बेखौ गासैखौबो मावजोबनो हायो गावनि जोंनि राहानि थाखाय फालांगिखौ मावनाया बयबो बयनिबो थाखाय मोनसे गोनां बयबो मानसियानो मा साख साख्रि सुख्रि बा माबा मोनसे सरखारि गावनि सोलोंथाइ लानाय बेफोरबायदि सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों बा माबा मोनसे इन्डास्ट्रि बा माबा मोनसे रोंगौथि बेफोरबायदि थाजोबा जानांगौ नाथाय फालांगि खालामनाया जाहैबाय मा गावनि जा जेसेबां रांगौ बे खौ जोङो गावनि गेजेर जोंनो जों बे रोंगौथिखौ दिहुननानै गावनि जा जेसेबां मावनांगौ हाबा हाबानि रोंगौथि बेखौ जोङो फालांगिनि गेजेरजों मावनानै बा नोंनि जेसेबांखि रोंगौथि दं बेखौ नोंनि गेजेरजों बेखौ सुबुंनि गेजेराव सुबुङा जेसेबां नांगौ बादि बेखौ जोङो फुवारनानै दिन्थिनो हायो आरो फालांगिनि गेजेरजों मा सुबुङा गाव गावनो मा मोनसे रैखाथि हिसाबै जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो फालांगिया जेसेबां गिदिरानो जाबा फिसायानो जा बेखौ जोङो मावजेननाय सुरु खालामजेननायासो जोंनि थाखाय मोनसे थार होननानै बुंनो हायो जेनेबा फालांगि खालामनाया जोङो फिसा फिसौनिफ्राय लानानैनो फालांगि खालामनाया मोजाङानो जायो नाथाय नाथाय माखासे जायफोर जायहा गिबि न'खराव बा सिगांनि फ्रायनो गोदोनि समनिफ्रायनो फालांगि खालामखानाय बेफोरो जाहैबाय मा फिसा फिसौफोराबो मा बेफोरखौ फालांगिनि गेजेरजों फालांगिफोरखौहाय माबायदि फालांगि खालामनांगौ बेखौ रोंगौथिखौ मोनजोबखानाय बायदि जायो बेनि गेजेरजों मा गिदिर गिदिर फालांगि बा फैसा थाख बेफोरा गिदिर गिदिर फालांगिफोरखौ खालामो नाथाय सोरबाया बेफोरबायादि थाखा फैसानि गेजेरजोंबो फालांगिफोरखौ रोंगौथि गैयिफोरा फालांगि खालामनायनि गेजेरजोंबाबो सोरबाया लस जायो बा सोरबाया लाब जायो मुलाम्फा जायो खहा जायो बेफोरबायदिया थायो। ओम फालांगियावहाय मा लाब एबा मुलाम्फा एबा खहाया बेफोरो थाखायो बेफोर जोङो बुंनो हायो मुलाम्फा आरो खहाया गासैयावबो थाखायो नाथाय फालांगियावहाय जोङो बेखौ खौ जोङो ओ नोजोर होआलासे बा बेनो बे नोजोरखौ नोङो साइदाव दोननानै लानांगौ जायो आरो। दा बेनि थाखायनो जोङो फालांगिखौ मा फिसानिफ्रायनो फिसायानो जा गिदिर फालांगिखौ जों खालामनांगौ मोनसे सासे मानसिया गावनि जिउखौ खालामनांगौ बा सासे सोरबाया ओ सोरबाया गावनि फिसाखौ खांनांगौ समाव सासे हिनजावआनो जाबा हौवायानो जा सोरबाया एखम्बा सम गोनां बिसिफोरखौबो गा ओ ससे लामा ससेयावनो खोमानांगौबो जायो सोरबाया गावनि फिसायखौ लामा ससेयाव खोमानांगौ जानानै फैयो नाथाय बे हिनजाव आ गावनि फिसाखौ बै हिनजावा बा बै हौवाया गावनि फिसाखौ फोरोंनांगौ बा गावनि फिसाफोरखौ नायनांगौ बा नखर संसारखौ नायनांगौहाय मा खालामनांगौ जायो बैसोरो फालांगिनि गेजेरजोंसो बा माखासे रोंगौथि बा जायखिजाया सोलोंथाइ मोनैनि गेजेरावबो जोङो माखासे फिसा फिसौ फालांगिखौ खालामनांगौ जायो। बेनि गेजेरजों जों न'खरखौ सुफुंनांगौ जायो आरो फालांगियानो जाहैबाय मा जोंनि मोनसे जोंनि राहा जाय फिसा फिसौखौबो जोङो मा खालामनो हायो बेनि गेजेरजों मा एफा एनैबाबो जों साहारा खालामनो हायो आरो एसे एनैब्लाबो मा जोङो बैनिफ्राय रां आरजिनानै जोंनि न'खरखौ दानो हानाय जायो। जेनेबा मैगं थाइगंनि फालांगि खालामनाय बा माबा मोनसे फिसा फिसौ ओ मेथाइ बा माबा माखासे गलाफोर बेफोरबायदिनिफ्राय सुरु खालामनो हायो बा बेफोरबायदियाबो मोनसे फालांगि हिसाबै जों बुंनो हायो आरो सोरबाया मा खालामो सोलोंथाइफोरखौबो लानानैबाबो फालांगि खालामायो सोरबाया गिदिर गिदिर ओ गारि मथर डक्टर बा माखासे ओ गिदिर गिदिर बिजों बा बिगियानगिरिफोरनि माखासे प्रडाक्ट बा मुवाफोरखौ लानानैबो फालांगि खालामो बेफोरो जाहैबाय मा गिदिर गिदिर माबाफोरनि फालांगिरिफोरनि मोनसे आयदा नाथाय बे फिसा फिसौ मैगं थाइगं फाननाय बा माखासे माबा ओ फिसा फिसा दखान गला होनायफोरा बिसोर जाहैबाय मा फिसा फिसौनि फालांगि जायो जिउनि मोनसे राहा होग्रा बेफोरबादि बुंनो हायो। फालांगि बुंनो फालांगियानो जाहैबाय मा ओ सुबुंफोरनि जिउखौ मोनसे ओ गाव जाय मानसिया माखासे ओ मा होनो साफ्रोम सोलों ओ सोलोंथाइ बा सोलोंथाइ लगिरिफोरानो बा ओ दा दानि दिनावहायथ' मा बयबो सोलोंथाइखौ लानांगौ जायो बे सोलोंथ थाइ लागगिरिफोरा मा जायो साख्रिनि फारसेल' नोजोर होयो सोलोंथाइ लानायनि दि माबा मोनसे साख्रि मावनांगौबा न'खरखौ दानांगौ सरखारि साख्रि बेफोरखौ गोसो होयो बेफोरो सरकारि साख्रिखौ मोनोबा जोंहादि नखरनि माखासे जेंनाफोरा रेजें जागोन बेफोरबायदि साननानै लायो। नाथाय बै सरकारि साख्रि जाय बेफोरखौ साननानै लाग्रा सरखारि साख्रिखौल' मोननानै मोननानै आंनि न'खरा रेजें जागोन होननानै सानना लाग्राफोरा बेफोरनो मोनसे समावहाय मा खालामनांगौ जायो। माखासे फालांगिफोराव ओ बेवहाय जयेन जानांगौ जायो बा बेयावहाय सुरु खालामनांगौ बाददि जायो बे फालांगिनि गेजेरजोंसो मा खालामनो हायो गावनि न'खरखौ बिसोरो जिउ खुंलांनांगौ जायो थिग बेबायदिनो मा जायो साफ्रोम सोलोंथाइ लागिरिफोरानो बैफोर साख्रिफोरखौ मोननो थाखाय फरायग्राफोराबो बिसोरो मा साख्रिफोरखौ मोनजोबनो हाया बेनि थाखायनो बिसोरबो मा फालांगिनि गेजेरजों गावनि जिउखौ बा न'खर फोरखौ दानांगौ आ ओ न'खरखौ दानांगौ बेफोरबायदिया मा जायो नांगौ जायो आरो मा ओम फालांगिखौ दा जाय सुबुङा मा फालांगि फालांगि खालामनांगौआबो माखासे रोंगौथि रोंगौथि गोनांबो थायो माखासे रोंगौथि गैयैबो बेफोरबायदि बुंनो हायो माखासे फालांगिखौ खालामनो थाखाय मानि रोंगौथि गैयाब्लाबो जोङो बेखौ जोङो लासै लासै सोलोंनानै फालांगिनि फारसे बेखौ ओ नोजोर होलांनो हायो नाथाय माखासे फालांगि खालामनायाबो मा बेखौ जोङो ओ रोंगौथि गोनां जानांगोन आरो बि नि थाखाय सोलोंथाइबो लानांगौ जायो जेरै बुंनो थाङोब्ला जोङो माखासे सोलों थाइ गोनां ओ फालांगि खालामनाया मा ओ रोंगो